हेलौ हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों नोंथां औ औ मा खालामदों नोंथांआलाय
अ आंबो दं नै नोंथां जाखांना जिरायदों ओ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं?
आं दा गाज्रि गरम बोथोर गरमनि थाखायनो आं बिफां सायायाव जिरायनानै। सायख्ल'नि एसे बार लादों।
अ अ अ नोंगौ नोंथां बोथोरा जोबोद गरम ना दिनै बिनिखायनो आंबो नै बाहेरायावनो जिरायनानै दं बिफां सिङाव न' सिङावबो गरमथार थिंनि न' नालाय ओंखायनो बिराद गरम जायो जोंनाबो ओंखायनो बाहेरायावनो बिफां सिङाव जिरायनानै दं आङो नोंथाङालाय-नोंथांमोनहा न'आ मा रोखोम?
जोंनि न'आबो बिदिनो नोंथां जोंनि न'आ आरोबाव। थिंजों होजोबावनायसो आरो गोजौनि जाय बार बोथिं जोङो। नायनाय आरो सिलिं गैया जायनि जनाव बुहुत गरम जायो नोंथां बेनि थाखायनो आङो। माने जाय बार खोलो-खोलो बारदों बेनि थाखायनो बाराव जिरा दङ'।
नोंथाङा।
अ।
नोंथांमोननि न'आ जानांगौ प्लास्टारनि।
नङा नोंथा। जोंनियाबो बिदिनो थिं ससे थिंजों दुमनाय। आरो ससेया गाहाय फाखक्कानि ओमफाय। गोजौआबो थिंनियानो जाबाय आरो। गोदोनि बायदि नंला नोंथां माने जोंनि गामियाव। मोनफ्रोमबो न'आव -न'खरावनो बुंनो थाङोब्ला। बयहाबो फाख्खानि न' एबा थिंनि न' लुजोब्बाय। जायनि जाउनाव। ओ न'नि दुंथायाबा न' सिंनि गरमा बां। बांसिन जायो बेनिखायनो। ओ मे जा एसे सान्दुं दुङो अब्ला नायनिफ्राय बांसिन माने गरम जानाय मोनो आरो। दो बे। जोंनि थिगैनिनो माने। थानो उसुबिदा जायो आरो न' सिङावहाय सानावहाय ओंखायनो बिफां सिङाव थानांगौ जायो। गोदोनि बायदि ओ थुरिनि न' बा। खाफ्रानि न' आथिखालावहाय जोंनियावहाय। गैला गैबाङानो होनजाबाय। ओ मानोना खाफ्रानि न' एबा थुरिनि न' थायोब्लासो। ओ माने न' सिङाव थानानै थानो हागौमोन नालाय नोंथां गुसु जागौमोन बिनिखायनो। ओ उफाय गैया नोंथां ओंखायनो बिफां सिङावनो जिरायनानै थानांगौ जाबाय‌।
औ- औ नोंथां जुग सोलायनायजों लोगोसे बेफोर गासिबो सोलायजोबबाय। नोंथाङा जाय जानांगौ थाउन सोहोरनि थाग्रा सुबुं। मानो।
मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथांनिखौ।
आंनिखौ जोबोद मोजाङैनो खोनादों दा खोनादों नोंथाङा?
नोंनिखौ दा एसे खोनाफैदों नों। नोंथाङाव एसे सिगाङाव माने मोजाङै खोनायाखैमोन दा खोनाबाय नोंथां।
ए।
नोंथां माने आं गामि एरियानि नालाय। जानो हागौ नेटवार्कआ बारा नाङाखै। बिनिखनो बारा माने खोनाया जानो हागौ। दा खोनादों नोंथाङा?
औ खोनाबाय नोंथां।
अ बे नोंथां आं गामि गामिसिम अह अह। नोंथांखौ बुंनो सानोा आं गंसिंनि मानसि मै आं माने जोंना टाउन सहराबो एसे गोजानानो जायो। थ' बिनि थाखायनो जोंनि गामियावहाय माने एथबां मानि
दप गोदो गोदाय जोंनि जाबाय आजिखालि थुरिनि न'खौ नुनो थांलिया। अब्लाबो आंनि मेगनाव सा सानैल' दङ आरो बेजों लोगोसे बयहाबो हाब वाल होजोब्बाय हाब वाल होनानै सोरबा सोरबा फुलवालखौनो होनायखौ नुनो मोनदों साफा सानैया नाथाय गामिनि मानसिफोर नालाय बारा बिदिनो थिंजोंनो लुफबनानै थायो बांसिनो आरो जायफोरा गोनां बेफोर टाउन सहराव हायो टाउन सहर न'खौथ' जों नुनो मोनो। गासिबो बिल्डिं इथानि बानायजोबनाय। थ' बेनिखायनो नोंथाङ आरो जोंनि जायगायाव गामियाव बुहुद बिफां लाइफांबो दङ। बेनि थाखायनोङो एसे बासिनो हायो नोंथां। बिफां लाइफां सिङाव थानाय जेला ग्रम जायो।
औ नंगौ नोंथां औ औ नंगौ नोंथां। जे जोंनि ओनसोला टाउन खाथि नालाय ओंखायनो बिदिनो बिफां लाइफाङाबो गोबां खम जाबाय। जायनि जाउनाव गरम दुंनायाबो बांसिन बारानिफ्राय बारा माने जाबाय आरो सानफा एफा। लोगोसे बिदिनो टाउननि न'फोरा बिल्दिं गोजौ गोजौ जाजोब्बाय नालाय नोंथां। ओंखायनो बिफां लाइफांफ्रा खम जाबाय। जायनि जाउनाव गरमनि मोनदांनायाबो बांसिन माने गरम जायो आरो। बेनि अनगायै नोंथाङा आथिखालाव मा खालामगासिनो दङ।
औ मानो होनोबा आबाद दैज्लां बोथोर दैज्लांनि माइखौ गायगासिनो। जोबफां सफां जानानै दङ माइ गायो आरो नोंथाङालाय